हेलौ। नोंथाङा खोनाद
औ खोनादों।
औ आं नोंथांनिसिम एबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन आरो ना सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ। माबा आं नोंथांनिसिम ओह आबाद आबाद मावनाय एबा आबाद आरो जों बुथुमलांनाय बिनि सोमोन्दै ओह सावरायनो नागिरदों आरो। नोंथाङा आंनिसिम नोंस सोरनि ओनसोलसिं बोरै जायो बोरै मायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि एरिया एबा ओनसोलावथ' एथबां मानि आबादा आबाद फसलफोरा मोजांखौनो जाया होननांगोन माने नांगौसेबांनिखौ जायो आरो बेनि बारा बिदि फालांगि खालामजासेबां जाया। दायोथ' जोंनिया दैज्लां बोथोर ना ओ दायो अख हा बोथोर जेराव जों माइ आबाद मावो ओ जोंनिथिं बोथोरा बिदिनो गरमद्रायबो नङा थान्दा द्रायबो नङा जेराव जोंनि माइ आबादफोरनि मावनायफोरा जागोन माइ आबादा जेरेखम जोंनो दै नांगौ ओ जेनेबा सान्दुंबो नांगौ जेनेबा अखाल' हाबाय थाबाथ' जों माइ एबा आबादखौ मावनो हाया जेखुनु आबादफोर खौनो जों मावनो हाखाया बुंनांगोन ओ सान्दुं बा सान्दुंल' जाबाबोथ' जोंनिया जेनेबा जोंनि ओनसोलनि हाफोरा रानखावनो हागौ बिनिखायनो जोंनो नांगौ एसेबां अखा आर दैनि गोनां ओ अखा आरो सान्दुं बेफोरनि गोनांथि जायो जेराव जोंनि माइ आबादा दा सोलिबाय थानाय उम बोथोरजों लोगोसे गोरोबनानै मोजांखौनो जादों बुंनांगोन मानोना जोंनि ओनसोलाव ओ दायो माइ आबादखौ गायनाय फुनाया जागायजेनबाय ओ बेनि अनगायैबो जोंनिया जेन'बा मेसें बोथोराव ओ जोंनि खाथि खाला ओनसोलावहाय माइ आबादखौ मेसें बोथोरावबो मावनायखौ नुनो मोनो ओ जाय दैखर माबा बिदिखौ मा होनगोन हा सिंनिफ्राय दै बोखोनानै मेसिनफोरजों दै बोखोनानै गाबा गावनि ओनसोलाव ओ माइ गायो ना थाय जाय जायगाया गाहाय बेफोर जायगायाव ओ दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि ओ माइ आबादफोरखौ खहा खालामो ना जेन'बा दैबाना फैयो मानिबा जाबोरफोर फैनानै फबसिन फैयो बेफोरनि थाखाय बांद्राय मोजां जाया बे फोर ओनसोलफोराव जोंनिथिंजाय मेसें बोथोराव आबाद माव ओ माइ आबादखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंनिथिं ओ जेनेबा मेसें बोथोराव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो बिदिनो फाथो आबाद फाथोखौथ' मेसेङाव मावा बेसर जेन'बा दालि सिबिं बे फोरखौ मावो नाथाय एथ'बां माने बेब फार फालांगिनि बेफोरबायदि माबाया आरो मानो होनोबा जोंहा जोंनि जानाय आन था जोंनि बर'फोराथ' एथ'बां मानि बेफार फालांगियाव जौगानायबो नङा नालाय ओ मानि बेफोरबायदि गोजौ सानखांनाय जोंनि हारिया एथ'बां मानि गोजौ सानखांनाया दासिमबो गाहायावनो दं बुंनांगोन ओ जाय जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोजौ एबा हाइ लेभेलनि सानखांनाया एसे खमखौ बुंनांगोन आरो मानो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव खालि गावनि ओ थोजासे जेनेबा जेसेबांनांखि नांगौ जोंनि ओ थांनानै थासान्दियाव जोंनो जानो थाखाय बेफोरनि आन्थाल' मावनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ आरो माबा
थिं माबादि बेफोरखौ बुंनो हागोन नामा फोरमायनो हागोन ना
जोंनिसिंबा जोंनाव बे हाजो एरिया एबा हाजोनिफ्राय दै बोहोनायखौ जोङो बेयाव मोनबाय थानो हायो आरो एबा जोंनि दैनि एसेफे-एसेबां गोनांथि ओ एबा अभाबलाय जाया जानाया। थाय जोङो जेरै दैसानिफ्राय दै बोहैयो बि-बेदोंनो जोङो आबादखौ मावनाय जायो आरो। ओ बे समाव जोंना आबाद जेहोनोबा माइ एबा माइखो माइयानो गुदि माइखौनो जोङो गिबि आबादाव खोलैयो आरो। उम खोलियो। आरो ओ बुंनो थाङोबा जोङो दायो बे समाव जोङो माइखौ खेबनै गायनाय जायो बुङो बुंनो थाङोबा। मानोना जे आरो जे हाजो ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनियाव जे दैनि अभाब जायो दाबो। नाथाय जों दैखौबो बिदिनो आददों बोलांनो हायो आरोना।
औ
ओमफ्राय दा बुंनो थाङोबा जों एसे गाहायाव थायो आरो जोंनि सिं दायो गायनाय फुनाया जागायजेनबाय आरो जों ओ थाबैनो एबा बे सप्तानि गेजेरावनो जोङो माइ आबादखौ फोजोबनाय जासि गोन
औ औ
ओ बे सम ओ मार मास मोनसे एबा नभेम्बर डिसेम्बराव जों माइखौ हानाय जायो आरो ना ओमफ्राय बेखौनो बुथुमनानै जोङो उननि थाखाय माबानाय जायो बाहायनाय जायो आरो नोंथांनिसिम आं सो नो नागिरदों जे गोरान खेथि एबा गोरान खेथिखौ ओ बोरै मावनाय जायो नोंसोरनि ओनसोलथिं?
गोरान खिथि माने
गोरान खेथि जेरै जोङो बे दै थानाय समाव एबा मेसें मेसें समावबो मा मा खेथि मावनाय जायो औ औ
जोंनिथिं बिदिनो बेसर दालि ओमफ्राय मा बुंनांगोन बिदिखौ सिबिं बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो जोंनि ओरै एरियाथिं माने मैगं मेसें बोथोराव मोननाय मैगंफोरखौ गायनायजों लोगोसे जेनेबा सिबिं मैगं गं दालि आबाद ओ जेन'बा दालिखौ जोङो माइ हाखांनायनि उनावहाय गायनो थाखाय मोजां जायो आरो आ मानो होनो ब्ला मा होनो जोङो बेखौ गायोबा एसे माइ हाखांनायनि उनाव गायोबा जोङो बे खौ आबाद बे दुब्लियावनो एबा आबाद माइ आबाद फोथारावनो बे दारिफोरखौ गायोबा एबा फोयोबा जोङो बेखौहाय दैज्लां बोथोर सफैनायनि सिगां एबा खोथिया जोंहा खोथिया फोनांगौ अब्ला बै खोथिया फोनायनि सिगांहायनो जोङो बे आबादखौ मोननो हायो आरो जाय जोङो मोनसे आबाद फोथारावनो दैज्लां आरो मेसें मोननैबो बोथोरावनो मावनो हायैखौ बुंनांगोन जेरैहाय सिबिंफोरखौबो बेबायदिनो। जाय जोंनि थाखाय जोंनि बर' हारियाव एबा जोंनि हारियाव मोनसे जेन'बा मागो दमासि फोरबो बेयावहाय जोङो सिबिंखौ बाहायनाय जायो। ओ आ थिखालावथ' सिबिंजों थावबो जुनो होननानै मिथिनो मोनो बेनि अनगायैबो
औ
जोंहा दङ जाहैबाय बेसर बेसरजोंबोथ' जोङो ओ बेखौ मैगंबो जायो मैगंनि अनगायै जोङो बेसरखौ मा खालामो ओ बेजों थाव फेरेदो थावनि अनगायै जोङो बिनि बेसरनि बायदि जिगाब थायोना बेसर मोनखांनायनि उनाव बेफोरखौ जोंनिथिंजाय खारै बानायो आरो
औ
नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय बेफोरबायदि आबाद मावो ना मावा नोंथां?
औ जोंनिसिंबो मावनाय जायो एबा बुंनो थाङोबा एसे खम नो-नोंथां ओ नोंथाङा बु फोरमायलांनायनिफ्राय एसे खम जायो जोंना मानोना जोंनाव दैनि बि समाव दैनि ओ एसे आंखालाव गोलैयो गोग्लैयो आरोना बुंनो थाङोबा जों गिबियावनो बेयाव ओ फल भिन्दि आलु हारि आरो बायदि बायदि रोखोमनि खुसेर बायदि बायदि रोखोमनि मुवा एबा बेफोर मैगंखौ मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो आरोना बेनि सिगां गिब बेयावनो जोङो लेस लेसराखौ लेसराखौनो जागायजे एबा गोसोम लेस्थ्रा ओ मा किरासा बेखौ होनो बेखौ गायजेननाय जायो आरो ना ओमफ्राय दायो सेकेणड टाइमनिफ्राय जोङो ओ थाइबें एबा
ओम
थाइबें गं माइ
गं माइ मानि मामोन नोंथां
गंमाइ जे आटाखौ बनायो बिखौनो गंमाइ होनना बुङो आरोना आथा जे मैदा औ थ बाहायनाय बुं माबानाय जायो आरो
उ। खोनादों नोंथां मानिे आङो गम माइ होननायखौनो खेबसेनो मोनसेयावनो प्रनाउनसेसन माने गारांबोनाय जादों आरो मोनसे सोदोबावनो बाहायनाय जादों ओंखायनो बावदों आं। गम माय ना गम आबाद।
औ। ग हबा बिखौ मावनाय जायो आरो ना जोङो बुंनो थाङोबा बे माइ। माइ माइ आबादनिफ्राय जों गं माइखौ। बांसिन माबानाय जायो आरो ना। जोंनि ओनसोलाव मानोना। बुंनो थाङोबा दाबो जोङो गं माइ। बेनो गाहैबाय थायो जोंनि आइ आफा एबा जोंनि बे खाथि ओनसोलाव आरो। गमायानो सबनिफ्राय जौ। बांसिन आबादाव ओ हमनाय जायो। आरो बिनि बिलाइ एबा। जोङो माइ दोङो माइ ओमफ्राय नै रोखोम होनबा जोंनाव जोसा माइब्रा जोसा माइब्रा आरो बायदि बायदि रोखोमनि माइ दोङो। बेनो बुंसै नोंथांमोननिस नों जेनबा मा रोखोमनि माइ गायनाय जायो बेखौ फोरमायनो हागोन ना।
अ नोंथां जोंनिथिंजाय।
हेल'
माय आमफ्राइ बिनि अनगायै। जोसा जेनेबा जादु ओमफ्राय मोनसेया माइब्रा बेफोरबायदि माइ नोंथां।
औ। होमबा जों
गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ ओंखारनाय खोनादों जेरैहाय जुमुना जुमुना ना माबा मोनसे माइ बिदिनो मा मा दंबावोमोन बावगारबाय नोंथां मानि जोंनिथिं बारा बाहायनाय जायाना बैफोरबायदि गोदान माइफोरखौ।
औ अब्ला थ' नोंथां नोंसोरनि ओनसोलाव जेरै जोंनियावबोथ' बिदिनो बा मिलायजोबो जेनेबा ओ गायनाय फुनायफोरा
औ।
दा जोङो बिसेयावनो दोनथ'सै नामा?
जागोन दे नोंथां।
नोंथांनि सायाव साबायखर औ
औ दे नोंथां